औ खोनादों दे।
औ
मा खालामदों
ओमफाय ओ दङ ओरैनो। मोजांबा खबरा
औ मोजां
औ ओ दिनैनि बे जोंहा दसे सावरायलायनायाव ओ सो सोलोंथाइ आयदानि सायावनो सावरायनोसै ना होमबा दसे
औ जायो दे।
औ नोंथाङा सिगांनो बुंनो हागोन नामा सुंद'यै माने सोलोंथाइ होनोब्ला जों मा मिथियो आथिखालाव सोलोंथायाइया माबायदि ओ जोंनि समाजाव जायगा लादों बेखौ सुंद'यै फोरमायोब्ला गाहाम जागोन आरो।
माने आं माबाखौनो नाय नायानो जाला नालाय।
औ औ जागोन दे जेबो नङा। होमबा आङो सुंथाबै बुंना होनोसै। से खोमा सोलोंथाइया
बानो जाबाय
औ सोलोंथाइया जाबाय जोंनि मोनसे से ओ जोंनि मोनसे बा बाहागो बायदि आरो सुबुं माहारिनि जेराव जों सोलों ओमफ्राय जायखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो ओम जोनोमनिफ्रायनो होनजायो आरो जेरै जोनोमनिफ्राय बिमानिफ्राय बिमानि बिफानिफ्रायनो जों गिबियै माखासे आखुफोरखौ सोलोंनानै लायो आरो ओ बेबायदिनो सोलोंथाइ होन अब्ला जोङो बांसिनै बेबायदि माबाखौ माबाया आरो जेनेबा बांसिनै सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो बांसिन मानसियानो लेखा फरा सोलोंनाय बे बिदि खौल' ओ बेफोरनि अनगायैबो जोंनि जिउआव जिखिनि सोलोङो बेफोर गासिबो सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ होनजा होनना बुंजायो बेयो आथिखालाव औ औ सोलोंथाया आथिखालाव गोबां जौगाबाय आरो ओ जौगाबायखोनो होनांगोन औ ओ नोंथांमोननिथिं ओ सोलोंथाया आथिखालाव माबायदि माने जायगा लादों बेखौ सुंद'यै बुङोब्ला मोजां जागोन आरो माने माबायदि नुगासिनो फरायनाय लिरनाय जौगानाय बे फोरखौ
ओ जों सिगां फोरावथ'
औ
सासे सान
औ औ
दा बेफोरबायदि इफोर
फरायनाय इस बांद्राय नुनायानो जायामोन
औ औ
दा इसे जौगाबोगासिनो आरो जेनेबा ओरैहाय जों लेखा न'फ्राव थानानैनो जेखौबो मावना मावनो हायो ना लाय ओ जेरै हिनजाव जोङो आइजो माहारि जाबायना
औ औ औ
न'खरनि खामानि मावना ओरैनो फिसाफोरखौ फोरोंनाय बेफोरबायदिनो माने जोंबो न'आव थानानैनो बिदिनो सोलोंथाइखौ लानाय जायो आरो।
औ औ
उम
बेबायदिनो जोंनि समासाव सोलोंथाइआ गोबां जायगा लाना दं आरो। ओ जेरैबायदि बियो। खायसेथिं मोजांबो जादों आरो खायसेथिं ओ गाज्रिबो जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। मोजाङा बिनिदि मोजाङा दिनै सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोङो गोबां जौगाबाय ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव जों दिनै गारि मथर सोरजिनो हाबाय गायनाय फुनायनि बेलायावनो होन जोंनि ओ बर'फोरा जेनेबा मोसौजोंनो हालौयोमोन ना नांगोल
औ औ हालौवोमोन।
औ सोलोंथाइ मोननायनि ओ जुगाव दिनै ग्लबेलाइजेसननि गोहोमाव गोग्लैनानै ओ दिनै ट्रेक्टर बायदिफोर गाइ फोरनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो माने खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हानाय जाबाय आरो। रो मानोना आथि आथिखालाव गोबां सुबुङानो ओ सम गैला आरो जायनि जाहोनाव बेफोरबायदिनो जोङो माखासेखौ माने ओ सम आरो थासारिजों गोरोबफानानै
औ औ मावनांगौ जायो ना। औ सम समखौ नाय नानै गावनि मावनाय खामानिखौ थाब थाबनो फोजोबनानै लानांगौ। जायो ना दानि
औ औ औ आरो गाज्रि होनोब्ला बिनोदि ओ सोलोंथाइयाव दिनै लेखा फरा सोलोंथाइ होनोब्ला लेखा फरा सोलोंथाइयाव दिनै स्कुलफोर बायदिफोराव थांनानै खायसे जोंनि गथ'फोरा माने लोगोनि सायावबो जायो आरो बियो। लोगोफोरजों थानाय खायसे गाज्रि लोगोखौ लोगो मोनोब्ला बेफोरबायदियावनो गाज्रि मुवा बेसाद लानाय जानाय बेफोरबायदियावबो जोंनि सोलोंथायाइयाव माने गाज्रि गोहोमा फैदों होननानै जोङो माने साननानै लानो हायो आरो।
ओइ हेल लौ
औ
हेलौ
मोजांखौनो खोनायाखै
हेलौ
औ औ खोनादों
खोनादों ना
औ खोनादों औ खोनादों
अ आं माने मोजां खो खोनायाखै औ बिदिनो जायो ओं
औ नों थांना नेदा एसे प्रब्लेम उम
मोजां खोनाबायना दा
औ दासो खोनादों
अ नोंथांनि बुंनायखौ होनदों आं माने ओ नों बुंनाया नोंगौ आनो नो जोंनि फिसाफोरा जेनेबा देरनानै बेलेगाव ओ गिदिर फरायनानै बेलेगाव थाहैगोन फरायगोन जोंबो बेखौ ओ मोजां गाज्रि नाहरबाय थानांगोन जेनेबा बबेबा समाव बेखौ जों खबरबो लास्लाबनो हाया जागोन लोगो फोरजोंनो माने गाज्रि लोगोखौ लोगो मोनबाथाय गाज्रि जालाङो आरो नों बुंनायखौ बुंदों आं
औ नंगौ उम बेफोर खौ‌ जोङो बिमाफोर दा ओ गासै गेदेर बिमाफोरल' नङा आरो गासै जोंनि समाजनि गेदेर गोलाव सुबुंफ्रानो माने गासैबो जोथोन लानांगौ आरो
औ लानांगौ
औ
मानोना आथिखालाव सासे सुबुंनि सासे सु सुबुंनि थाखायनो माने सासे सुबुङा सुबुंनि थाखायनो गोबां सुबुङाबो ओ खैफोदाव गोग्लैलांनो गोनां जायो माखासे गाज्रि नामफोरखौ माने लाफानो गोनां जायो आजावफानो गोनां जायो बेनि थाखायनो माने बयबो फारसेथिं नोजोरैल' नायालासिनो गासिबजोंबो समानै माने जोङो समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय मोजां लामा लानांगौ होननानै आं सानो आरो
औ लानांगौ जों बयबो माने गुबुन गुबुन सानलायालासिनो जों बय नै बयखौबो समानै नायनांगौ आरो ना
औ उम सोलोंथाइखौ जोङो ओम बेबायदिनो गोबां माने गाबागावनि सायाव लानानै इयुनाव मोजाङै दावगालांनो हानायखौबो जों नुहु नुगासिनो आरो ओ जों गोबां गोबां जोङो बेनिस बेखौ लानानैनो ओ माने मोजां सान्थायफोरजों इयुनाव ओ आरो बांसि नि साबसिनै जौगाहोनो थाखाय जों बयबो साफा साफा खामानिखौ मावनो थाखाय थियारि जानांगोन आथिखालनि मुगायाव आरो
औ जेनेबा सासे गिदिर फरायनानै जेनेबा मायावबा सोलोंथाय‌ लानानै देरहासार जानानै फैबाय अब्ला गामि सुबुं सोरबा सास से सानै गिद दिर गोलावफोरा फैनानै जेनेबा जाय फैनाय मानाय बेफोरबायदि खालामोब्ला ओव जोनि
औ
औ औ जोंनि उन्दै उन्दै औ
औ उन्दै उन्दै सुबुंफ्राबो नुनानै गथ'साफ्राबो नुनानै बेफोरखौ माने मोजां गियानफोरखौ सोलोंनो खाबु मोनो आरो बेबायदि सुबिदाफोरखौ खालामना लायोबा गा
औ सुबि औ गथ'फोरा जेनेबा उनि इ इयुननि माबाखौ माने बेफोरखौथ' लालांगोन नालाय
औ औ नोंगौ
औ
ओ सोलोंथाइनि गेजेरावनो आथिखालाव मोजां गाज्रि बेफोरो जागासिनो होननानै जों मिनथियो आरो बयबो
आह बेबायदिनो खायसे सुबुङा थौले मेलेमजों साननानै लायोदि लेखा फराखौल' सोलोंथाइ लेखा फरा रोङोब्लाल' माने साख्रि बाख्रि मावनो हायो होननानै नाथाय जोङो बेफोरबायदि साननाया गोरोन्थि मानोना जों बयबो सु सुबुं माहारियानो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावबा गावनि गियान लानानै गिया रोंनाय गियानखौ लानानै ओइ समाजाव मोजां खामानि मावनो हायो इयुनाव गावनि थांनानै थानाय लामाखौ गावनो आथिङाव गसंनानै दिहुनन्ना लानो हानायखौ होननानै लानो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। सोलोंथाइया जोंनि बयनिबो देरस सिन मोनसे गियान होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ
औ बुंनांगोन माने जेनेबा ले
औ औ
औ नंगौ। दे होनबा बिदिब्ला दिनैनि सोलोंथाइनि सायाव सुंद'यै सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै मानोना जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ दे होमबा ओं दे
दे
औ